नोंथां।
हेलौ हेल' अ खोनादों खोनादों।
औ
आंथ'थ दा एरैनोयफिल्डआव दङ।
अ खबरफोरा मोजांमा
औ खबरफोरा मोजां खबरफोरा मोजां नोंथां नालाय?
आंनाबो बिदिनोसै गरमबो ना बो
बा बोथोरा बिराद गरम थासारि फोरानो माबोरै सहायनो मानो जायोना।
औ होमबा नोंथां गरमनि सायावनो सावरायसै नामा एसे? म ओरैनोथ' दैज्लां बोथोर फैयोब्ला जों गरमखौ मोनखायोआनो गरम बोथोरा फैयोना मिथिगौ जोङो।
थेवब्लाबो बिनि गेजेरजों आगोल माबोरैमोन आरो दा बहुद माबा आरो गोबां सोलायनो हमबाय आरो जेनब जेनबा
औ औ नंगौ।
थार। दानि
औ हेल'।
हेल'।
अखा हायाखै सानथामसोआनो जाबाय हायाखै दे।
ओ हेल'। हेल'।
औ। औ। हेल'। औ हेलौ।